औ
औ खोनादों दा माबोरै दङ दायो?
मोनै दं नोंथां जिरायनानै दं।
औ औ
दिनै होमबा जों एसे आबादनि बागैसो इसे सावराय-सावरायनि आबाद आरो बेफोरनि बागै रां आरजिनायनि बागै औ औ आबा-आबाद बुङोब्लाथो जों जोंनि गुबै आबादा माइ आबादानो।
नंगौ नोंथां नंगौ
जों बेखौ बयबो माने बोसोराव खेबसे खेबसेयै मावो। दा दैलां दै ज्लांनिफ्राय
औ नोंथां
माइ आबाद माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
माइ मावनाय ना नोंथां नोंगौ औ माइयानो जोंनि बर'नि माने बांसिन आबाद होनबा जों माइखौनो बुंनो आरोखि आबादाव। बर'आहाय जोङो माइखौहाय जोङो ओ दैज्लां बोथोर फैबाथाय अखाखौ नेयो। अखाजों औ अखा फैखांनायनि उनावहाय जोङो हाल एवग्लाङो। हालौ ग्लांनायनि उनावहाय जोङो जेनेबा अखा थाबाय थाबा थाबाय थाबायसै थायाबाथाय जोङो माने नालाफोर जेनोखि दै फैयो। ड्रेन-ड्रेन सिस्टेमखौ जों फोसाबनानै लायो। दै मोनबाय थानो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो माइ खौ सोमग्रोयो खोथिया फोनो थाखाय। बिनि उनावहाय जों दुब्लि दब्लायसेबा दब्लायनै फोमोनसै खोथिया फोनो थाखाय जों बिदि रेडि खालामनानै जों जेब्ला माइआ बोखां बै सोमनाय माइआ जे बोखांखांनानै जों हर सेबा हरनै खोबनानै दोनो बस्थाफोरजों जाहाथे माने गाजा खिलि हरो। बे गाजा खिलिबाथाय जोङो औ बै दब्लायनैसो जि फोमोननाय खोथिया फोनो थाखाय जों बेवहाय खुबैनानै होनाय जायो आरो।
औ
बिनि उनावहाय जों बे खोथिया जाग'-जाग' माने जों दस्रा जेनोखि गायगोन माइ गायगोन। बेखौ जों हालौनानै लायो। नङा होमबा नोंथां बे हालौ खांनायनि उनावहाय जोङो बै खोथियाखौ फुयो ओमफाय बिनि उनाव बैखो जेनिखि हालेवखांनाय माइ गायगोन बेखौ फोमोननानै जों लास्टाव गायो। नाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ माइ गायनाय बुङो माइ गायनायावथ' बै नांगौ समाव दैखो दैफोरखौ नांथारगौ जायो। जेरै नांगौ समाव दैखौ मोनाब्ला मानिया नांगौ समाव अखा हायाबाबो निया बे माइयाव आबादा एसेबां मोजां जाया जेसेबां जानांगौ
नंगौ नोंथां
बेनि थाखाय माने नालाफोरखौ मोजां साफा खालामनाय जायो
नंगौ नोंथां औ बिदिनो आरो जों आबाद होनबा जेनेबा माइखौ जोंहा गिबिसिनाव जों माइखौनो हमनानै लायो आबादखौ बेनो जहाय औ औ आबाद होनबा नो आरो जोंहा मेरला रोखोमै दंङ मेसेंङावबो जों गोबां गायो जेरैहाय सबाय गायो ना होमबा नोंथां सबाय औ हानि सबायजों गायो बेनि उनाव जों बेसर खरबो गायो आरो मेरला रोखोमनि जों बुस्थु गायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेनेबा बै बिसर हानि सबाइखौ जों गायो हान जों सबायखौ सबायनि बै माने मा होनो बिदिखौ थाखोन दा जेनेबा जों फिथाइखौ बखनानै थायोना जाब्रा जेनेबा जों बेखौ सावनानैबो जों खारै मोननो हायो आरो नंङा होमबा औ फिफांफोरखौहाय फाय आरो बेसरनिफ्रायबो जोंङो खारै मोननो हायो। बेसरखौ जों मारा हो थांनायनि उनावहाय बै बिफांफोरखौ जों सावनानै खारै मोननो हायो आरो जों औ आरो जों रां आरजिनाय होनोबा जेनेबा सबायखौ फाननानै जों मोननो हायो माइखौ फानना मोननो हायो आरो बरआ जोंहा बेफोरबायदि माइल' लाया आयल' गाया जेनेबा रां आरजिनाय होनना बुंबा जोंहा साइडआवहाय अमा लाफायो बोरमा लाफायो दाउ लाफायो हांसो लाफायो नङा होनबा नोंथां नोंथांमोन ओ मा मा रोखोमै रां खामायो जेनेबा जोंनि बर'फोरा खना खना ओनसोलाव थानायफ्रा नोंथाङा
जोंनि बागै ओ खायफाया गय दंफां गायो ए ए गय दंफांनि खै रां आरजियो आरो खायफाया दा ओ गोदानै साबिलाइ साबिलाइ बागानबो बानायो
औ नोंथां औ औ औ
बांसिन जिदानो माइ आबादनि गेजेरजों बांसिनानो खामायो माइ आबादनि गेजेरजों
औथ'
ओ बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबाद जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन सबाय फाथो आरो बायदिसिना बे बेफोरखौबो गायनानै बां आरजियो
औ नोंथां औ
औ तरमुस तरमुसखौबो जों तरमुसखौबो गायनानै रां आरजियो
औ नोंथां औ औ औ।
थरमुसखौ सिगां गायामोन दा गोदान -गोदान मानसिफोरखौ माने ओ जायखौ रां आरजिनाय नुदों बेस बिसोरखौ नुनानै दा आरो गोदान गायग्राया बांसिन जालांदों थरमुस फोरबो रां आरजिनो लागै औ।
थुलुंगाम मोन्नाय बायदि।
थुलुंगा औ औ बिसोर गायनायजों थुलुंगा मोननानै औ।
सिगांआवहाय मोनसे नालाय दा बिसोरखौ नुनानै जों सोलोंनो हाबाय आरो नङा होमबा नोंथां जोंबो माने जायगायाव थानानैसो रां खामायनो हायो जोंबो बेखौ मोनथिनो मोनबाय आरो नंगौ नोंथां औ औ। आरो जों गोबांथार जेनेबा दाउ फाननानैबो जों मोननो हायो।
औ।
नङा होनबा नोंथां।
औ।
सिबिं सिबिं औ। सिबिंखौबो जोङो गायनानै फाननानै फैसा मोननो हायो। दा नोंथाङा गय बुंनाय बायदि जों थिंबो बिराद गोबाङानो गय गायो। जोंनिथिं गयखौनो बांसिन गायनाय जायो। ओमफ्राय माइ दस्रा एसे खम ओमफ्राय बेजों लोगोसे फिथाइ-सामथायाबोथ' जोंना एसे खम जायो।
औ औ गय-गय बुङोब्ला बेफोरो साबसिन जायो माइआ आबफोरनि माइ आबाद फोरनिख्रुइ बै गयखौ खेबसे गय-गय बिफाङा गोजौ जानो मोनदों बाबानिया। बिनि उनाव बे फोरखौ ओ जेनेबा ओ बोसोर बोसोर ओ साफा खालामबाय थानो गोनां जाया। गोदाननि बे बिथाइ टाइबानो जोङो बेनिफ्राय बेखौ फाननानै रां आरजि दि नायै
नंगौ नोंथां नंगौ आरो जोंनिथिं अमाबो लायो अमाखौ लानानै रां खामायनो थाखाय अमाखौ लानानै ब बुन्दि लायो। बुन्दैनिफ्राय बिनि फिसाफोरखौबो जों फाननो हायो। बे बिदि फानो। बोरमा लायो। बोरमाखौ बोरमा फिसाफोरखौ फानो। लास्टआवसो बिमा बिमाखौ फानगोन आरो। आरो दावाआथ' जोंना खमनखा नङा होमबा नोंथां? बर'फोराथ' नों दाव दाउखो दाउ थाफा खायो जेराव बर' मानसि थायो बेवहाय
औ दावा थाफाखायो औ‌।
दानिया आरो दानिया जोंना माबा जाबावबाय जेनेबा दाउ बिदैखौ फानग्रा जाबाय आरो। रोंबाय माने बै मोनसे दाउ बिदै दैग्राल' गैया होमबा। बे जोलैखौ लाना फैनानै औ दाखालि बेखौ बेखौ खौ लानानै दा दाउ बिदि फाननानैबो
औ जोंनाव दा सिगां था खानाय दाउ लकेल दाउ बुङोब्ला बेयो बयल ब्रइलार फोरनिख्रुइ दामा बांसिन औ बे स लकेल दावा बय ब्रइलारफोरनिख्रुय। जानो मोजांबो। आरो बेयाव बेयो बांसिन मोजां जायो बेयाव दावायफोर होनाय जाया। मुलिफोर होनाय जाया औ।
बेनो आरो जोंहा आरो हांसोआलाय? हांसोखौबो जों मेल्ला माबाजों फाननो हायो गथा फानो जोङो हांसो फिसा फानो जोङो हांसो बिदै फानो जोङो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बिदिनो मेल्ला रोखोमनि जों रां आरजिनो हायो आरो गामियाव थानानै औ औ। बिदिनो आरो दाथ' आरो राबारबो गायसोय जोंनिथिंजा। राबा-राबार-राबाराथ' मानलि मानलि फैयो जेनेबा मासे मासे फैयो। बेबायदिनो दैज्लांआवहाय फुरा खामायनो हायो आरो रबारजोंहाय। मेसेंआवहाय एसे आ थाया खम जाहैयो होनदों आरो। जोंनि दासिमावहाय दा बेंखायनो बेयाव एसे खम जाहैयो आरो मेसेंआवहाय। उम। आरो आनारसबो गायो।
औ आनारस ओं जोंथिं आरो औ
बानलुबो गायो।
औ।
बानलुजों मेरला रां खामायनो हायो जोंनियाव।
औ औ।
थानानैनो। नोंथां मोनथिं
जोंदि आरो बुंबावनोब्ला आरो ना फिसिनाय
औ नोंथां औ औ।
रां आरजियो खायसेया।
औ नोंथां औ। नोंथां मोनथिं बिराद फख्रि गिदिर गिदिर दं नामा?
औ जोंनिथि दो दङ फुख्रि गिदिर गिदिरबो दङ फिसा फिसाबो दङ।
औ नोंथां औ नोंथां औ।
आरो सम सम ओ गावबागाव फुख्रियाव थादों मामानिया। सारनानै जानोबो हायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नौ नंगौ नोंथां। आरो जोंथिंज दा बै गय फुलि। गय फुलि बानायनो थां गय फुलि बानायनानैबो ओ। गोरलैयावनो रां खामायो।
औ।
आरो राबारखौबो फुलि खालामो राबारनि फुलि फाननानैबो जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदि। मेरला रोखोमजों जों मोननो हायो आरो दिंखियाफोर खाब्रबनानैबो फाननानै जों हायो।
औ।
आरो थास' बिथ'राया नोंथाङा मिथिगौ ना? थास' बिथ'राय औ औ बेफोरखौबो खाब्र'बनानै औ हाजोनिफ्राय आराम खानानै बेखौनो लाबोनो हायो आरो। आरो नों जुदि ओरैनो थानो बाया हाजोफ्राव ना सारबाव हबनानै लानानैबाबबो फानफैनो हायो। बेखौबो मोनबाय थायो आरो हाजो नाखौथ' नोंथाङा मोनथिखागौ बेसेबां गोथाव जायो।
हाजो बुङोब्ला नोंथांमोन ओ नोंथांमोनथिंजाय हाजो खाथियाव बेबायदि आबाद मावनाय एसेबां दैनि थाखाय खस्थ' थ'बायाय न होमबा।
ओहो दैनि थाखाय खस्थ' जाया मेसेङावहाय खिन्थु एसे जायो खिन्थु दैज्लाङावहाय खस्थ' जाया आरो। माइ गायनायफ्रावथेन ओमफ्राय मोनसे मोनसे जाहैबाय माइ हानस टाइमावहाय हाग्रानि अमा फैयलाय नोंथां औ बे हा ह अमाया दिस्टारप खालामफैयो बेखौनो बेखौ गावनायायो मालबा समाव समाव सुबिदा मोनबा। आरो बेखौ फाननानै बो रां खामायनो हायो आरो खिन्थु मोनबाय थाया बेफोरो औ बे आरो सेस माइखौ जालांला जोबो बेबायदि खालामलाङो
बुङोब्लाथ' हाग्रानि अमानिबो थाग्रा जायगा जाहैबाय बे हाजो
औ औ नोंथां औ हाग्रानि अमायाबो थायो बिखौ खिन्थु फुलिखौ नागिरनानै मोना आरो बिसोरबो ओरै थालाय ओरै थालाय जेराव मोनो बेयावनो थायो नालाय बेबायदि आरो। आरो नै दा दैज्लां बोथोर फैलायबाय मेवा हाजोनिफफ्राय मेवआव लायनानैबो मेरला हायो गावबो जानो हायो रोखोम रोखमनि खालामनानै फाननो हायो मेयाव हो बानानै फाननो हायो लगालगबो फ्रेस फेसबो फाननो हायो बिदि नोथां उम
औ नोंथां दिनै बाजाज जाथ'सिगोन नामा?
जागोन दे नोंथां जागोन दे दे दे नोंथां दे दे